हो औ खोनादों नोंथां
अ दा बिदिब्ला आङो ओ गामिनि थासारि आरो नोगोरनि थासारि बे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ हागोन सार नोंथां।
औ बिदिब्ला जों जागायनोसै औ बिदिब्ला जों जागायनोसै
औ
ओ जों मिनथिगौ जे ओ जों ओ गामिनि थासारिखौ जोङो बांसिन मो मोजां मोनो ओ गामियाव थानानै जों मोजां मोनो गामिनि बार आबहावा ओ गामिनि गोबां बेबायदिनो मावनाय दांनाय फिथाइ सामथाइ बायदि बिथिंफोरानो बा बायदि थासारिफोरानो जोङो नोगोरनिस्रुयै जोङो गामिखौ ओ बांसिन खाबजानाय मोनो आरो ओ जों फारसेथिं नायनो थाङोब्ला नोगोराव नोगोरनि थासारि होननानै बुङोब्ला जों नोगोरनि थासारिया एफाबां मानि मोजां जाया मानो होनबा बेयाव गोबां दावराव दावसि गारि मटरनि दावराव दावसि कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदि लेथ्रा लेथ्रि आरो बेबायदिनो गावजों गाव खौसेथि गैलायि ओ गोबां बिथिङाव जोङो ओ नोगोरनि थासारिखौ जों एफा एफाबां मानि जोङो मोजां नुहुरा ओ जोङो गामियाव नायनो थाङोबा जोङो गामियाव जोङो समाज खुंनानै ओ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बा रायजो राजा जयैनो जोङो संसार जायो आरो गोबां गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय खौसेयै जोङो रायजो जाबोयो बेबायदिनो समाज दानानै समाजनि आसार खान्थि नेमखान्थि बायदि बिथिंखौ ओ फालिनानै जोङो ओ रायजोखौ जायो बेबायदिनो गोग्गो बार हावा ओ बायदि ओ बिथिंखौ ओ लानानै जोङो ओ रायजोखौ जाबोदों बेबायदिनो जोंनि मिथिंगानि थासारिफोराबो मोजां गोग्गो बारहावा मोनो आरो मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय जों बायदिसिना मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ अर्गेनिक फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो बेबायदिनो। जोङो खौसेयै बा गावजों गाव ओ हेफाजाब होलायनानै रायजो जाबोनाय बै थासारिफोरखौ जोङो गामि गफायाव मोननो हायो। नाथाय सोहोरनि। नाथाय सोहोरनि सोहोरनि थासारिया एसे आलादा जों सोहोराव नुनो मोनो जे ओ गावजों गाव ओ हेफाजाब होलायनाय सोहोराव जों नुनो मोना। बिसोर बिसोरनाव टाइमा जोबोद खम जायो। सासेया सासेनि ओ -ओ- खामानियाव हेफाजाब होलायनो बिसोरहा टाइमानो गैया। बेबायदिनो दावराव दावसि। ओ गारि मथरनि दावराव दावसि बेबायदिनो ओ गोबां ओ गाज्रि बार बारहावा ओ गिदिर गिदिर कारखानानि ओ दावराव दावसि बा गोबां गिदिर गिदिर कारखाना कम्पानिफोरनि ओ ओंखारनाय उखुन्दै गाज्रि बारहावा लेथ्रा लेथ्रि जाबोर जोबोर गारनानै दोननाय दोननाय। बेबायदिनो ड्रेननिफ्राय ओंखारनाय बायदि लेथ्रा मोनामनाय थाम्फैबारि बायदि थासारिजों ओ नोगोराव थानाय सुबुंफोरारा जिउखौ खुंदों आरो। बिसोरो ओ गोबां समावनो। अर्गेनिक मैगं थ। थाइगं बा गामि गफानि फिथाइ सामथाइ ओ ओ मोजां मोजां मैगं थाइगं बैफोरखौ मो मोननो थाङा। दा आङो दा आङो नों। नोंथांनाव आ बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे जोंनि ओ गामिनि। थासारिया मोजांसिन ना नोगोरनि थासारिया मोजांसिन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां होननाय बाथ्राफोराबो गासिबो सैथोगो जा उम मोजां मोनबाय नोंथांजों बे आयदानि सायाव रायज्लायनो मोननानै। थ' आङो। दिनैनि बे उम गामि आरो सोहोरनि थासारिखौ लानानै सावरायनायाव नों। बिथांनि सोंनायखौ आङो फिननो सानदों। आ जोङो। गामियाव जोंहा बारहावाया जोबोर गोजोन सुदेम बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। जोंहा बे हाय। बिनि सान्दुंनि बिदुं बेबो समानथायावनो थायो। आरो। बे बार हावा बेयो। जोंहा गोजोन एबा जेबो। उफेरा बा हादोरसा बिबायदि थाया जों। गामियारि बारहावायाव। जोंहा बियो ओ गोजोन। एबा साफा जायो। जोंहा गामियाव। ओ दंग' फुख्रि बेफोरबायदि थायो जाय। जोङो बेवहाय। नो हायो बेवहाय। जेबो मैला मैथा बिदि। थानाय जाया। जोंहा बेवहायनो रंजानो हायो गेलेनो हायो आरो जोंहा। गथ' गथायाइफोराबो गामियाव थायोब्ला माने रंजानो गावजों गाव गेलेलायनो बा ओ। बांद्रायै मबाइलफोराव बेबायदि हाबसोना थानाय बिदिखौ जोङो नुनो मोना गामियाव जोंहा गथ'फोरा गावनि देहाखौ ओ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंहा गेलेनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जोंहा गेलेनायनि गेजेरजोंबो। जोंनि गथ'फोरा। साननाय हनाया गोग्गो जायो एबा। देहाफोरा गो गोयै। थायो नाथाय जोङो। सोहोरथिं नाहरोब्ला जोंहा सोहोराव गथ'फोरा ओ बो न' सिङाव हाबसोना थानानै। ओ बारहावा मोजां। मोनैनि थाखाय। जोंहा गथ'फोरनि ओ। मेलेमा। फ्रेस जानो मोना बा गोजोन जानो मोन नाम जायनि थाखाय गथ'फोरा ओ सा नोंनो हनो सानख'नो बा ओ बिसोरनि बि हाया जोब गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो सोहोराव थानाय फ्रा सोहोराव थानाय सुबुंफोरा गोग्गो बारखौ मोनजाया होननानै जोङो मोनथिनो मोनो मानो होनोमब्ला बेवहाय कलका कानानिफ्राय ओं ओंखारनाय जाफोर गेस बेफोरो जोंना बारावनो गलाय मोन्देर जानानै थायो आरो सोहोराव जोंहा बायदि ओ मु लेथ्रा मुवाफोरखौ गारनो जायगा मोनैलाय उम बेफोरखौ जोङो जानला मोनला जायगायावनो गारनानै बा ओ प्लास्टिकफोर बाहायनायफोरखौ जोंहा इदिनो ओ। खना खफा गारनानैहाय जोंहा गोबां लेथ्रा जायो। बेनिफ्राय जोंहा गोबां ओ गाज्रि गेसफोरा ओंखारो जायनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय बियो जोबोद खहा गोनां होननानै जोङो मोनथिनो मोनो। आरो बेरा फारसेथिं जोंहा ओ गामियाव जोंहा सोरबा सुबुङा गामिनि सुबुङा सोरबाफोर माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोब्ला बै समाव जोंहा सुबुङा सुबुंजों हेफाजाब होलायो बियो बिखौ नाहैलायो बा सोंलायलायो माबोरै दङ होननानै नाथाय सोहोराव जों जेब्ला थायो अब्लाथाय जोंहा मोनसे न'खरनिफ्राय गुबुन मोनसे न' खराव जोंहा थांलायलायनाय सोमोन्दो गैलायलायिनि थाखाय जोंहा न' सिङाव माबाफोर बेमार आजार जानानै थायोब्लाबो रावबो रावखौबो सोंहैलायनायनि जोंहा खाबुआ थाया। ओ उम गावनि देहाखो गावनो नायनांगौ जा जायो। आरो गामियाव जोंहा जेबो ओ रासायनारि मुवा होदेरा लासिनो मैगं गा थाइगं गायनाय बा गुबुन ओ ओ केमिकेलफोर होदेरनि जोंहा मैगं थाइगंफोरखौ मोननाय जायो। जायो जोंनि देहानि थाख खाय जोबोद उम गोनां। आरो जोंहा जोंहा मिथिं जोंहा गामियाव थानायफोरा मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दोसिम जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनबा बेवहाय जोंहा नांगौ बादि दियै गोथां मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो मोनो आरो खागोदान मैगं गं बेफोरखौ जोङो मोननो थाङो नाथाय जोंहा सोहोराव थानाय लोगो लो गोनो ओ सोहोराव गोदोर गोदोर न' बां बा गारि मथर एबा जायगा गैयैफोरनि थाखाय जोंहा मैगंफोर गायना जानाय गोबां खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो। बेवहाय जोंहा रासायनारि मुवा होदेरनाय बा कालार गलायदेरनाय मुवाफोरखौ जोङो फाननाय बायनाय बेखौ नुनो मोनो जोंहा रांनि रांनि थाखायनो जोंहा माखासे फालांगियारि फोरा जोङा बेवहाय गोबां रासायनारि मुवा होदेरनानै बेखौ ओ कालारफोर होनानै बा गुबुन केमिकेल मुवा होनानै जोंहा फोमोननाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। दों जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां। बेबायदिनो जोंहा सोहोराव थायोबा मोनसे ओ मोनसे खाबु हो जोङो नुनो मोनो बा गोबां खाबुखौनो जों नुनो मोनो जेरै फरायनायनि बिथिङाव जोंहा गोजौ सोलोंथाइफोरा सोहोरफोराव जोंहा मोजां आरो जोंहा थांलाय फैलाय हान था मेलानि थाखाय सोहोराव थायोब्ला ओ बिनि थाखायबो जोंहा मोजां आरो जोंङो सोहोराव थायोब्ला साख्रि बाख्रि मावनाय बा फालांगि खालामनायाव गोरलै जायो आरो। ओ रां आरजिनाय बियो जोंहा सोहोराव थाग्राफोरनि थाखाय गोबां गोरलै जायो नाथाय जोंहा जेब्ला गामियाव थानाय सुबुंफोरा फालांगि खालामो अब्ला जोंहा गोबां खस्थ'खौ जोङो नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंहा हान्था मेलाखौ हान्था मेलानि थाखाय गोब्राब जायो जोंहा गारि मथर थाब मोनब्र'बा। एबा जोंहा बेमारिफोरा जेब्ला गोबां गोब्राब जुब्राब जायोब्ला अब्ला जोंहा गारि मथर थाब मोना जायनि थाखाय जोंहा ओ बेमारिफोरा थाब ओ जिउ गोमानायखौ जों ओ नुनो मोनो।
औ औ।
आरो गामियाव थानायफोरा जोंहा ओ सोलोंथाइ लानो थाख खाय गोबां गोजान गोजा जान जायगायाव थांनो गोनां जायो जायनि थाखाय एसे उसुबिदा जानायखौ जोङो नुनो मोनो बि दिनो सोलोंथाइनि फारसे नोंथाङा फंनैसो बुंसलिमबावदो बेखौ आङो आसा खालामो
औ सोलोंथाइ ओ नोंथां बुंनाय माखाया थिगानो गासैबो नंथारगौ ओ जों बेफोर थासारिफोरखौ जों जोंनि मेगनजोंनो नुनो मोनबोदों ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि गामि ओनसोलावबो ओ गोबां मोजां मोजां फरायसाफोरा गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो नाथायबा बेनिख्रुइ बांसिन गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो गामि ओनसोलाव ओ बेबायदि मोजां फरायसालि एबा मुलुगसोलोंसालिफोरखौ जों मोननो थाङा बेनिखायनो जोङो नोगोर सोहोराव ओ थांनानै ओ बेयाव एडमिसन लाहैनानै फरायनानै बा नोगोर सोहोराव थाहैनानै ओ बेयावनो फरायनांगौ जायो आरो जोंनि गामि गफायाव बेबाय दिनो ओ स्कुल कलेजफोरा ओ खाथिब्लाबो मुलुगसोलोंसालिफोरखौ जोङो खा थियाव मोननो थाङा जायनि थाखाय नोगोर सोहोराव थांनानै थाहैनानै फरायनांगौ जायो दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला ओ खायसे ओ खायसे फरायसाफ्राबो ओ गामियाव जिबायदि थासारियाव थायोमोन ओ बे थासारिजों नोगोर सहराव ओ थाहैनाय बे थासारिया आलादा जाहैयो माने बिनाव सोलायनाय महरा थाङो बेबायदि सोलायनाय महरा जाहैयो बेबायदिनो गामि गफायाव बियो ओ जिबायदि खोथा बाथ्रा बुङोमोन बा ओ जिबायदि थासारियाव थायोमोन बैफोर थासारिखौ बियो नोगोर सोहोराव थाहैनानै बै नोगोर सोहोरनि थासारिजों ओ गोरोबनांगौ बायदि जाहैयो आरो ओ बेजोंनो गोरोबनानै बियो ओ बैफोर थासारिजोंनो गोरोबनानै बियो गावनि ओ गावनि जि सम बेखौ दैदेनलांनांगौ जायो ओ दायो आङो जोंनि बे नोगोर आरो गामिनि थासारि बे आयदाखौ नोंथांजों सावरायनानै माखासे मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मि मिथिनो हाबाय ओ बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो। जोंनि बे सावरायना लानाय आयदा खौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
औ औ गोजोनथों।